खोनांथों
औ खोनादों नोंथां। औ नोंथांखौ
मा खालामदों मा खालामदों नोंथां?
आङो नोंथां नै दङ ओरैनो
औ नोंथाङा फ्रि दंना? औ खोनादों।
औ नोंथांसै औ औ खोनादों। दङ नोंथां फ्रि दङ औ
औ ओंखाम जाखांबाय?
जाखांबाय नोंथां दासो जाखांदों।
खोनायाखै। ओ खोनायाखै नोंथाङा मा खालामदों?
अ आङो दङ नै दासो ओंखाम जाखांनानै ओरैनो दङ।
औ मा ओंख्रि जाखो नोंथां?
ओंख्रिया जोंना मैथासोमोन नोंथां।
अ आंबो दायो ओरैनो जिरायनानै दं ओंखाम जाखांनानै
मा ओंख्रि जाखो नोंथाङालाय?
औ ओंख्रिया लावजों ना । ओ नोंथाङा दायो फ्रि दं ना? हेल' औ आङो नोंथांजों मोनसे आयदानि सायावसो राय्लायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन
औ नोंथां राय्लायजागोन मा आयदानि सायाव रायज्लायनो सानदों नोंथां?
औ आइ आयदया
औ नोंथाङा आयदाखौ फोरमायनो हागोन दे नोंथाङा
औ औवानि औवानि बाहायनायनि सायाव नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना
औ जोंनि बर' समाजाव औवानि बाहायनाय आर ना नोंथां
औ औ औ
औ जागोन नोंथां फोरमायनो हागोन जिहुथु जोङो जोंनि बर' समाजा गोबां औवानि सायावनो सोनारनानै थायो होनजायो नङा होनोब्ला
औ औ
जोंनि बर' समाजाव जोङो ओ-औवाखौ जोनोमनिफ्राय लानानै थैजासिम बाहायनायखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां जिहे औवाया जोंनि बर' समाजाव गोबां माने गाहाय बिफाव आव नानै बुं मनिाव औ खौ जोंनि बर' समाजाव बांसिनै बाहायनाय नुनो मोनोमोन आरोना नोंथां नाथाय आथिखालाव औवानि बाहायनायखौ एसे खम खोनादोंना नोंथाङा?
ओ ओ दासो खोनादों।
औ जिहेथु जेरै जोंनि बर' समाजाव गोदो गोदाय औवानि बाहायनाय होननानै बुङोब्ला न' बाङा जोंना गोदो दा जेरै जोङो सिमिट इथाजों न' लुयो बेबायदि जोंना गोदो फ्राय बर' समाजाव न'आनो गैयामोन होनजायो नङा होनब्ला नोंथां?
औ औ दानियाथ' बांसिन औवाखौ गारनानै आरो गोदान गोदान दिडिजाइन गोदान गोदान सिमेन्ट अन्थाइ बालानिसो लुनो हमबाय नङा होनबा नोंथां
औ औ नोंथां औ
औ औवाखौनो नुनो मोननाय जाला
औ औवाखौनो नुनो मोनला गोदो गोदोहाय जोंनि बर' समाजाव बांसिनै न'फोरखौ औवाजोंनो लुनाय जायोमोन औवाजोंनो लुनानै औवानिनो जिहेथु माबा उखुमफोरखौ उखुमफोरखौहायो माबा थुरिनि थुरिनि बांसिन माबानाय जायोमोन नङा होनब्ला नोंथां?
औ औ औ गोदोथ' आरो बां बांसिनानो थुरि एबा जेनेबा सोरबा सोरबा
थिंफोरजोंबो लुनो नु नुनाय एसे नुनो मोनोमोन बांसिनानो अब्लाबो थुरिजोंसो लुनाय जायो आरो औ औ
बेनिफ्राय औ औवानि बाहायनाय होन्नानै बुंओब्ला जोंनि बर' समाजाव जे-जेनेबा गोदोहायो ओ जिहेथु गथ' जोनोम जायोब्ला नङा होनबा नोंथां?
औ औ औ।
गथ' जोनोम जायोब्ला गोदोथ' जोंना मेडिकेलाव हस्पिटालफोराव बिदिनो देहा फाहामसालि फोराव लांनाय गैयामोन न'आवनो जेनेबा गथ'फोरखौ जोनोम होनाय नुयोमोन नङा होनब्ला नोंथां?
औ
औ बिदि गथ'फोर जोनोम होनाय न'आवनो जोनोम होनाय समाव जोङो औवानि औवाखौनो जेनेबा खाथि सैनानै थेवोल सैनानै नङा होमबा? गथ'नि गथ'नि जिहेथु नारि बे गथ'नि नारिखौ जोङो बे औवा थेवलजोंनो हानाय जायोमोन आरोना नोंथां।
औ औवाजोंनो जेनेबा जेबो बुस्थु बाह हायामोन आरो ना औवाजोंनो हायोमोन।
औ औवाजोंनो हायोमोन।
बुस्थु थ' बाहाया?
बेलेग बुस्थु बेलेग बुस्थु बिदि जोंनियाव गोदो गैयामोन आरो जोङो ब्लेड बिदिनो खेमसि माबा माबि बेफोरबायदिखौ जोङो बाहायनाय नुवामोन आरो ना नोंथां। जिहेथु बेफोर बेफोरखौ बाहायोब्ला माने ग थ'नाव हयथ' नोङो सेफटिक जानाय बेफोरबायदि बो जायोमोन नालाय गोदो देहा फाहामथाय बिदि गैयामोन ना बेनिखायनो जोङो थेवलजोंनो जिहेथु अर्गेनिक माने जों जेबो बेमार आजार बेजों जाया। बेखायनो बेजों हानाय जायोमोन नारिखौहाय।
औ जेनेबा गोदोथ' दाग क्टार बायदिसिनाथ' बारा गैयामोन गामिनि जेनेबा बुरिफोर बुरि एसे बिदिनो बैसो जानायफोरखौसो बांसिन नुनो मोनोमोन बिदि गथ' जोनोम जानायावथ'।
औ औ नोंगौ नोंगौ।
ओ
औ ओमफ्रायो बेयावहाय जोंना मोनसे फोथायनायबो दङ नङा होनब्ला? बो औवाजों जिहेथु बे गथ'नि जि नारि हाजेननाय बे नारि हाजेन्नायाव जोङो गोदो मा फोथायनानै लायोमोन हौवासा जोनोम जायो ब्ला हौवासाफोरखौ मेरायगाबा जेनेबा बेजों मेरायनानै खेनबा मेरायनानै नारिखौ हायोमोन आरो हिनजावसा फोरबा हिनजावसाफोरबा बेखौ मा ओ सातथा बिदि मेरायनानै हानाय जायोमोन आरोना नोंथां। बेफोर जोंबो मोनसे जोंनि बर' समाजनि फोथायनाय गोदोनि फोथायथिफोरखौ नुनो मोनो आरो बेनि अनगायै जोनोम आं दाथ' जोनोमखौ बुंलांबाय नङा होनबा नोंथां?
औ औ औ।
जोनोमनिफ्राय लानानै थैजासिम माने जोंनि बर' समाजाव औवाया बिहोमा होयो होननाया बेनो नोंथां जिहु थु थैनायावबो थैनाय समाव जोङो गोथै खौ गोथै देहा जोंनि जिहेथु गोदै सह' बेखौ बानलांनो थाखाय जोङो गोथैसालिसिम बानलांनो थाखाय मोनसे बाथिनि गोनांथि जायो नङा होनब्ला? गोदै गोथैखौ जिहेथु बाननानै लाङो जि मा होनो बे
अ अ
फुथुनानै गोथैखौ फुथुनानै जिहेथु बाननानै लाङो नङा होमबा
अ जेनेबा औ औवाजों जेनेबा मा होनो बिखौ बेरा
बेराथ' नङा बियो माने औवानि औवाखौ समान समान मोननै गथा गथा गोलाव बानायनानै ओमफ्राय बेयाव गेजेरावहाय खास'नाय जायो
औ
औ जिहेथु गोथै देहा सहखौ जोङो गोथै हाखरसिम जेराव सावगोन बा जेराव फबगोन बे जायगासिम बाननानै लांनो थाखाय जि बानायोना बेखौ ओरैनोथ' आङो थि होननायखौनो खोनादों नाथाय माबा मोनसे बाहायो नामा मिथिला बे बाथिखौ बानायनोबो जोंनो औवानि गोनांथि जायो नङा होनब्ला औव जोंनो बानायाय बेु ब औ ओमफ्राय बेनो आरो औवा आरो जोंनि बर' समाज औ
औ जेनेबा औवाजोंथ' संनाय खावनायफोरावबोथ' माबा मोनसे नोंथांनि न'आवहाय दं नामा
औ नोंथां जों नंगौ नंगौ जों बर' जानानै जोंनि न'खराव औवानि आइजें आइलाया थाखागोनानो जिहेथु जोङो सानफ्रोमबोनि बाहायबाय थानाय बेयाव जोङो जेरै सागंखौ हमनानै लानो हायो सागंखौबो जों औवानिफ्राय बानायो आरो जोङो जानो थाखाय आखाय माइरं जि जावनाय सालिनाय माइरं एन्सौ माइ गाब बेखौ जुदा जुदा बानायनो थाखाय जिहेथु जोंनो संग्राय आरो स नि गोनांथि जायो नङा होमबा नोंथां
औ औ नांगौ औ
संग्राय संग्राय आरो सान्द्रियाबो जोंहानि न'खराव दङ आरो बेजों लोगोसे थाबाय ओरैजाय खादौ ओंखाम जेखौ ओंखाम एरखावो बे खादौा थाबाय आरो जोंहानि आबौआ हेबनाय मोनसे आबै दांगि होनो औ आब आबाय दांगियाबबो जोंहानि न'खराव दङ आरो माइ गुदा सालिनो थाखाय सानान्दांगा दङ
औ
औ सान्दांगा आरो बिदिनो गोबां दं आरोना नोंथां बुंख'नो हाया
औ औ आरो बिनिफ्राय जेनेबा जोंनि बर'फोराथ' आबादजोंनो सोलिनानै थांनानै दंखायो दासिमबाबो एसे एनै दङ जेनेबा आबाद मावनायफ्रावबो नों नोंथांनि न'आवहाय बाहायनाय बुस्थु जेनेबा बाहाय नांगौ गोनांसो जानाय बेफोर दं नामा
औ नोंथां जोंहानाव आबाद आबाद मावनाय अ नोंथां जोंना समाबो जानानै फैबाय उनाव लोगो मोनबा नोंथांजों सावरायफिननोसै
औ औ दे
औ दे बिदिबा नोंथां